हेल नोंथां‌ खोनादोंना नोंथां?
अ खोनादों नोंथां।
नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव अनला ओंख्रि जा संनाय जायोना नोंथां?
अ नोंथां संनाय जायो।
अ बिदिब्ला नोंथां अनला ओंख्रिखौ माबायदि संनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
अ हागोन दे नोंथां। अनला खारिया गोबां गोथाव जायो आरो माने संनो रोंबा अनला खारायखौ गिबियावनो माइरंखौ सोमना दोनग्रोनाय जायो सोमनायजों लोगोसे दैखौबो एसे सोमना एसे बुरजा होनो होनाय जायो बेनि फ्राय अ अनला खारैखौ आरो सोरबा ग्रेन्डारावबो दानि जुगनि अन्ला खारैखौ आरो सोरबा ग्रेन्दार आवबो दानि सुबुंफोरा ग्रेन्डारा आव उननाबो गुन्दै खालामनानै संनाय जायो लोगोसे सोरबा उवाल दिंखि थायोब्ला दिंखिफोरावबो देनानै संनाय जायो आरो
नोंगौ नामान नोंथां?
नोंसोरनि ओनसोलाव माबायदि सङो नोंथां?
नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलनि बादिनो जोंनि ओनसोलावबो अनला खारै जानायनि सिगां एबा संनायनि सिगां गिबियावनो माइरंखौ दैयाव सोमग्रोना एबा सुनानै लाग्रोनाय जायो। बेनि उनाव सो एबा सुखांनायनि उनाव बेखौ एबा उवालफोराव गुन्दै मिहि खालामनाय जायो। जायो। आथिखालाव दिेंखि एबा आथिखालाव देयाबालासिनो आथिखालाव ग्रिन्दार मेसिन बेफोरबायदियाव देनायखौबो नुनो मोनो जोंनि ओनसोलफोराव। बेनि उनाव माइरं खौ गुन्दै खालामना लानायनि उनाव बेखौ जेब्ला अनला खारै संगोननि
औ नोंथां
सारायाव गोदौबाय थानायाव बेखौ साबस्रिनानै होनाय जायो।
औ नोंथां।
अनला खारै संगोन होनना बुङोब्ला जोंना मोनसे बेसादा जोबोद गोनांथि जायो जायखौ जोङो खारै होनना बुंनाय जायो।
औ नोंथां
बे खारैखौ जोङो थालिर फस्लानिफ्राय बानायनाय जायो थालिर फस्लाखौ दानख्रुबनानै सान्दुंङाव फोराननानै बेखौ हांगार खालामनानै बेखौ
औ नोंथां। उम
ओंख्रि संगोन अब्ला एसे बिबांनि नांगौ जानायखिनिखौ बबेबा आइजें जेरै हरखाफोराव बेफोरबायदि दै होनानै सरनाय जायो। इखौनो खारै होननानै बुंनाय जायो।
अ नंगौ नामा नैथां?
नोंगौ नोंथां। बे खारैयानो मा ओंख्रि संनायाव जोबोद गोनां गोनांथि नोंथां। जायखौ जोंङो अनला ओंख्रि आ खारै होननानै बुंनाय जायो। नोंथांमोननियावबो बेफोरबादि खारैखौ बाहायो नामा नोंथां?
बाहायो नोंथां जोंनियावबो। दा ओ टाउन एरियाफोराव ओनसोलफोराव थालिरनि बिबांफोरा एसे खमनालाय ओंखाय बिसोरो सदा बायनानै मोननाय बेफोरखौबो होनाय जायो दा जोंनियावब गामि ओनसोलखाय थालिर-थालिरनि अनजिमाया गोबां दं नालाय बिदिनो सानै साख थामसो लोगो नांनानै हारसिंबो हाद्रायानो बिदिनो नै साथामसो लोगो नांनानै आइजोफोरा बा हुवाफोराबो दाननानै फोराननानै सावनानै एसे दैजों नाग्लिनानै बेखौ गिसि खालामनानै लानाय जायो हारैखौ। आरो खारैआबो माद-मादानि थालिर थालिरनिया फस्लानिया एसे खम जायो गोबाबा ओमफ्राय मादानिया आरो एसे मोजां जायो आरो गोबाबसिन जायो आरो नोंथां। खारि अनला खारि होनोब ब्ला गोबां माने अनला हारैखौ बेदरबो होनानै जानाय जायो। लोगोसे मुला मुलाखौ हानानै गोरान खालामनानै बेजोंबो बेखौ लगायनानै जानो हायो। लोगोसे बायदि। बायदि मेग गं लाइ लाफा बेफोरजोंबो बेफोरखौ होनानै जानो हायो खारै होनानै फाख्रि अनला फाख्रि जायखौ बुंङो जों अनला फाख्रि होननानै।
नोंगौ नोंथां।
गोबां गोथाव जायो आरो अनला खारिया नोंथां।
नोंगौ नोंथां नोंथांम नि ओनसोलावबो अनला ओंख्रिखौ बेफोरबायदि आरो माब्लाबा माब्लाबा मुलाजों संनाय बेफोरबायदिखौ जानायखौ जोंनि ओनसोलावबो नुनो मोननाय जायो। आरो माब्लाबा माब्लाबा ओइम ओ ओरैबायदि ओ मुदुफुलनि बिलाइ गोरलै एबा बिबार आरो खाय
अ नोंथां।
थाइगंनि बिलाइ बेफोरजोंबो जोंनि ओनसोलावबो संनायखौ नुनो मोनो। जायखौ बुंङो अनला खारै होन्नानै। बुंनाय जायो।
अह
गोबां सुबुंफोरानो अनला हारैखौ जानो मोजां मोनो ओंख्रिखौ
नंगौ नोंथां।
खु जायोना। जेरै बयलार दालव लकेल दाउफोरजों अमाफोरजों संनानै जायो। गोबां सुबुं फोरानो जा-जानानै गोजोननाय मोनो आरो रो
नंगौ नोंथां नोंथां नोंथांमोननि ओनसो सोलाव अनला खारैखौ गोबाङैनो एबा साननै सानथाम एबा सानसे साननै थानानै बिदि जाफ्लेबाय थानायखौ नुनो मोनो नामा नोंथां?
नुनो मोनो नोंथां माने अनला खारै जायोब्ला जोंहा खरसायाबो एसे खम जायो बेफोरबायदिनो थावबो बायलायनाङा नआवनो खारैफोरखौबो मोननाय जायो नालाय बेनिफ्राय ओनसोलनि सुबुंफोरा गोबांनो सानसे साननै सानथाम बिदिनि उनावनो अनला खारैखौ जानाय नुनो मोनो आरो नोंथां
नंगौ नोंथां।
बास संनायावबो बारा एसां खस्थ जाया नालाय
मा होनदों नोंथाङा।
गोबां सुबुंफोरानो जा-जायो खोमा दे ना?
नंगौ नोंथा नोंथांमोननि ओनसोलनि बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो ओनसोलनि सुबुंफोरखौ अनला खारैखौ बिदिनो सानसे साननैनि उनावनो जाबाय थानायखौ खोनानो मोननाय जायो नोंथां।
अ नोंथां।
नोंथां। नोंथांमोननि ओनसोलाव अनला खारैखौ ना खांख्राइ बेफोरबायदिदों जाया नामा नोंथां।
अ ना खांख्राइजोंबो जायो नोंथां खांख्राइखौ देनानै देनानै रोसि दिहुननानै अनला हारैयावबो होनाय जायो। बिदिनो गोबां सा खांख्राइनि मेलेमफोरा गोबां कर्टआव खथ खालामो आरो अनला हारैखौ‌
नंगौ नोंथां।
उम।
जोंनि ओनसोलावबो ना खांख्राइ बेफोरबायदिजों जानायखौ नुनो मोनो नोंथां।
अ नोंथां। गोबां सुबुंफोरानो जायो बिदि
सोलाव बे अनला खारैनि अनगायैबो मैथा ओंख्रि जागोन ना जाया नोंथां?
जायो नोंथां मैथा ओंख्रिखौबो गोबां सुबुंफोरा जायो गरम बोथोराव गोखै गोखै जानो मोजां मोनो नाफोरजों खांख्राइफोरजों बिदिनो जायो सुबुंफोरा बेदरफोरजोंबो जायो। गोथाव जायोना गरमाव
नंगौ नामा नोंथां।
आरो मैथा ओंख्रिखौ गरम बोथोरावसो मोननाय जायोना।
नंगौ नोंथां।
नोंथांमोननि ओनसोलथिंबो जायो नामा? मैथाखौ
जायो नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलनि बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बे मैथा ओंख्रिखौ आथिखालाव गरम बोथोराव बांसिनै जानायखौ नुनो मोनो नोंथां
नंगौ नोंथां
ना एसे मोनब्लानो मैथाजों जागोन बिदि होननायखौ खोनानो मोनो
आरो नोंथां नंगौ नोंथां नोंथाङा मै था इंख्रिखौ माबायदि सङो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन नोंथां मैथा ओंख्रिखौ गिबियावनो खाना लाग्रोबाय लाखांनायनि उनाव सायबाय बिदिनो गाज्रिफोरखौ गारबाय मोजांफोरखौ लाखिबाय बिदिनो हानाबो लायो सोरबाबा हायाबो सेखाजों आरो बिदिनो थाव थाव फानलु मस्ला बायदि होनानै थाव फुदुंहोखांनायनि उनाव पियास फानलौ मस्ला मस्लिखौ होनानै मैथाखौ होनाय जायो आरो
नंगौ नामा नोंथां
मोनो मैथाया गोब्राब नङा संनायाव
नंगौ
बिदिनो सोरबा ना जों सोरबा बेदरजों जायो गोबां गोथाव जायो आरो नोंथांमोननिथिंबो जानो मोजां मोनस गारो खोमा सुबुंफोरा
मोजां मोनो नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलनि बादिनो जोंनि ओनसोलथिंबो जेब्ला मैथा ओंख्रि जागोन अब्ला मैथाखौ गिबियावनो बिजौ एबा बिलाइखौ सेस'नना लाना फैनानै बेखौ बासिनानै एबा दैजों सुनानै ओंख्रि संनाय जायो बे ओंख्रि संनायाव माब्लाबा ना आरो माब्लाबा खांख्रायजों बेबायदि ओंख्रि संनाय जायो आरो ओंख्रिनि अनगायैबो माब्लाबा गोरानै एवनानै बे जानायखौ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो नोंथां
औ नोंथां नंगौ गोरानैबो जायो आरो मैथानि मैथायआ जेब्ला रागोन अब्लानिया मैथानि बिफाङा जेब्ला रागोन अब्लानिया बेगरबो ओंखारनाय जायो नालाय बे बेगरखौ खोबनाय जेनेबा ओ इनि बिगुरफोरखौबो जायो गोबां गोथाव जायो होननाय खोनायो नोंथां
नंगौ नोंथां नोंथां मैथाखौ गुबुन गुबुननि रोखोमनि दङ होनना खोनानो मोनो जोंनि ओनसोलफोराव नोंथांमोननि ओनसोलावबो दोङ नामा? माब्लाबा माब्लाबा गोखा गोखा मैथाबो दोङो होननाय खोनायो नोंथांमोननियावबो बेबायाददि दङ नामा?
अ दोङ नोंथां गोखा गोखा मैथा जेओ जेरै गुफुर मैथा बांगाल मैथा बेबायदिनो मैथा गोद जा मैथा गुफुर बिदि दोंङो नोंथां।
नंगौ नोंथां।
दा माने एसे बेलेग बेलेग आरो आलादा आलादा
नंगौ नामा नोंथां, नोंथां बिदिब्ला दिनैनि थाखाय जाथ'बाय
दे होमबा नोंथां दे गोजोन्थों दे ओं।